औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला जोङो सानैजोङो बर'फोरनि बैसागु फोरबो फालिनाय आरो बैसागुखौ जेनेबा बर'फोरा मा समाव फालियो बेफोरनि सोमोन्दै एसे रायलायनोसै ना?
औ जागोन नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा ओ जोंनि बर' हारिनि बैसागुखौ मा समाव फालिनाय जायो आरो मा मा रोखोमै फालिनाय जायो। एसे फोरमायलांग्रोदो दे?
औ जागोन दे ओ गिबियावनो मोजां खोनाखादोंना आंनि रायला
औ खोनादों दे खोनादों।
औ माने नोंथां एसे बार मादों फांगा माबादों होनबाथाय एसे आवाज खोनाफैदों बेनिखायनो औ अब्ला गिबियावनो माने बैसागु फोरबो होननानै बुंङोब्ला बर'फोरनि मोनसे फोरबो होननानै बुंजायो जि बेखौ गिबियाव माने बैसागु बैसागु बा बैसाग समाव माने बेखौ बांसिनै फालिनाय जायो। सैथ्र' जोबनायनि अखानायैनिफ्राय माने बैसागनि से थारिख जायो माने बै समनिफ्राय माने जोङो बैसागुखौ गिबिनि गिबि सान हिसाबै फालिनाय जायो जोङो जेनेबा बैसाग से अक्ट'निफ्राय माने बयनिबो बर' न'खराव माने बैसागुखौ फालिनाय जों बेखौ नुनो मोनो गिबियाव माने जोबनाय लोगो लोगो बयहाबो मानि गाव गावनि ओ मा होनो बिदिखौ सानसे अखानायै माने सिगां बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां औ बैसागु माने बैसागनि से थारिख समाव माने गासैबो फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां
औ
न'खराव मा बुस्थु दं बेखौ सुस्रांनानै बाथौआव माने बेखौ सावो आरो ना आरोबाव जों बिदिनो मा होननानै बुङो जेनेबा बैसागनि नैथि अक्ट' जायो अब्ला मा होनो बर'फ्रा माने बयनिबो न'खर न'खर न'खर थांनानै मा होनो बिदिनो बैसागु मोसायो आरो ना जेनेबा खाम जथा सिफुं सेरजा जाब ख्रिं
औ औ
आरो आगजु लानानै माने नैथिस नैथिस' माने न' न' थाङो नानै बिदिनो मा होनो बेखौ ओ न' न' थांनानै माने बिदिनो बैसागु रंजायो आरोना जेनेबा
औ औ रंजायो रंजायो।
औ जौफोर लोङो बा जुमाय लोङो बा बिदिनो मा सोरबा थारमाने बायदिसिना रोखोमनि जाग्रा जाहैयो जेनेबा बिदिनो बेदरफोर जाहोहरो मालाबा समाव आरो माने खायफाया गोबां रोखोमनि बायदिसिना जाग्राजों लोगोसे जौ लोंहरो बा जुमाय लोंहरो आरो ना
औ औ
बिदियाव बिदिनो सोरहाबा माने रां हरोबा सोरहाबा बिदिनो रां हराबा माने हाग्रा आदारफोरखौ हो आरो ना जेनेबा सोर हाबा बिदिनो आलुफोर हरो बा माइरंफोर हरो बा जुमायखौ आरो खायफा न'खरफोरा बिदिनो जुबायखौनो हरो। आरो खायफाया बिदिर जानो थाखाय जोगोनारफोर बा बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाफोर खौ हरनाय नुनो मोन आरोना। माने थामथि समावहाय माने गामिनि बिदिनो
बैसागु समाव ओंखारनायाव ओरैबायदि माने फार्स्ट समावहाय माने नैथि समाव सेंग्रा सिख्लानि बिमा बिफाफोरबा एसे गेदेर खन्द'नि गेजेर थाखोनि बिमा बिफाफोर बेखौ ओंखारनाय नुयो। आरोबाव जोंहा मा होनो बोराय बुरि बेखौ
ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरोना। आरोबाव जोंहा बोराय बुरैफोरा म बिदिनो खालामो मान खायफाया बिदिनो जुमाय लों खायफाया बिदिनो बैसागु मोसाग रंबा खायफाया खाम दामग्रा, सिफुं दामग्रा आरोबाव जोंहा बैसागु मोसानायाव माने नांगौ जायो। जि जिया जि जोम बेफोर जाबाय माने बर'फोरा माने बर' आइजोफोरा गिबियाव माने दख'ना गानो आरा दख'ना थावसि होनो गोमो गोमो।
औ औ औ।
सादोर लायो आरोबाव आर'नाइ लायो आरोबाव जोंहा बर' हौवाफ्रा गामसा गानो गस्ला गुफुर आर'नाइ गस्ला जोंहा आर' बेखौ लानायखौ नुनो मोनो आरोना।
सा औ औ।
बैसागुखौ माने गोदोनिफ्राय माने दासिमाव माने ओ जोङो बांसिन बैसागु समखौ माने सप्तासे फालिनाय बेखौ नुनो मोनो आरोना। अब्ला माने बैसागु समा माने जोबोद गाजा गोमजायै थांनो थाखाय माने बर'फ्रा माने बेखौ गिदिरनिफ्राय गिदिरसिम फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो आरोना।
औ।
समफोराव माने बैसागुनि बाथि समफोराव माने बर'फ्रा माने गासै बर'फ्रा माने मोननाय दा खांनानै बा न'खर न'खर मागिजों मोननाय मुवा बेसाद फोरा ओ पिकनिकफोर बा माबा मोनसे माने ज' रायजोयैनो माने जानानै बैसागु फोर गाजा गोमजायै फालिनानै
औ।
अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांनि मोनथिनाया मान
औ।
जोंनि ओनसोलावबो नोंथां फोरमायनाय बायदिनो बैसागु फोरबोखौ फालिलांनायखौ नुनो मोनो। जैबायदि ओ सैथो दाननि जोब जोबथा साननिफ्रायनो बैसागुखौ जोंनि ओनसोलफ्राव फालिनाय नुनो मोननाय जायो। ओ गिबियावनो बैसागु फोरबो होनबाथाय गायै बैसागु बोथोराव मोननै रोखोमै जों फालिनायखौ नुनो मोनो। गिबि मासाव बैसागु आरो उनाव मानसि बैसागु मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथ्र' दानि जोबथा सानाव जेनेबा मोसौ बैसागु फालियो। ओमफ्राय बे दिना जोङो मोसौखौ जेनेबा मोसौ बैसागो नालाय मोसौनि नामावनो ओ सेथि सान खौ फालिनाय जायो। बे समावहाय जोङो मोसौखौ जेनेबा ओ फुं समावनो आंखौ दिनिफ्राय बाहेरायाव खार'ननानै मोसौखौ माखासे फान्थाव लाव फान्थाव बायदिसिना रोखोमनि मा-माला बाननानै मोसौनायाव गारहोनाय जायो। बेजों बिदिनो मोसौनियाव ओ गोसो खोमदा गोबो जों जोंनि बर' समाजाव लगायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनि उनाव मोसौखौ थुखैनायनि गेजेरजों मोसौखौ सानसे बे मोसौ फिसौ दिना दिरुं खायालासे सानसे हगारना दोननाय जायो।
बेनि उनावहाय ओ जेब्ला म मोनाबिलि सम जागोन बे मोसौखौ गोदानै गोदानै दिरुं बा फागा लगायनानै ओ खाफिननानै दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो मानसि नैथि नैथि सान हिसाबै जोङो मानसि बैसागु महरै नैथि बैसागुखौ फालिनाय जायो बे दिनखालि जोङो मानसि बैसागु खालि जोङो जेनेबा गामि एबा गामि ओनसोलफोराव ओ माखासे नेमखान्थिफोर थायो जेरैबायदि गामियाव रायजोयैनो फुजा होनाय बे फुजा होनाय समाव ओ गिदिरा उन्दैखौ अननाय आरो उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि मान लानाय खान्थिफ्रा जोंनि बर' समाजाव बैसागुनि सेथि सानाव दङ। बिनि उनाव मानसि बैसागुनि नैथि साननिफ्रायनो जोङो जेनेबा गामि ओनसोलफ्राव माखासे दामग्रा बर'नि दामग्रा आ आगजुफोर लानानै ओ बर'नि गाननाय जि जोम बायदि गाननानै जोङो बयबो गामियैनो ज' ज' रंजा बाजा खालामनायजों लोगोसे न'खर न'खर हाबनानै ओ एसे जौ जौ माबा जौफोर आरो जौजों लोगोसे माबा मोनसे जाग्रा मुवा बेजों लोगोसे जानानै रंजा बाजा न'खर न'खर खालामनायखौ नुनो मोनो।
लोगोसेनो बे नख' खरा ओ बैसागु रंजानायनि मुङाव माबा मोनसे अनथोब जेरैबायदि माइरं एसे एनै फैसा बायदिसिना ओ मुवा मुवा बेसादफोर हरनायखौ जों बैसागु समाव नुनो मोननाय जायो। बेनो ओमफ्राय बैसागु खौ मोसा मोसानो जोबथा जोबथासिम मोसानानै बिनि उनाव ओ बे रंजानायाव मोननाय जे रां बा माइरंफोरखौ जोङो जयैनो गामियैनो जेनेबा मोनसे जेनबा लावखार ओंखाम बा माबा खाना हिसाबै जोङो जानायखौ जोंनि बर' समाजाव नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ।
ओमफ्राय नोंथां ओ बैसागु समाव जे मोनसे ओ मैगं खांथिनानै जानाय मोनसे नेम खान्थि दङ
बे नेमखान्थिनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा फोर मोनथियो नामा जेनेबा सेजौ से ना इफोरबायदि मैगं खांथिंना जानाय मोन से नेम खान्थि दं बे बर'नि समाजाव खुंखा जानाय ना माबा मोनसे नाम बेयो।
औ बेखौथ' माने नामफोरखौथ' माने गोबां गोबां नामखौबो फोरखौथ' मिथिजोबनाय जाया थेवब्लाबो माने माने गोदोनिफ्राय माने दासिम सिमाव माने बर'फोरा माने मोनसे नेम खान्थि दं आरोना जेनेबा गोखा गोखै जानाय होनो जायखो माने बोसोरनि जोबथा समावहाय माने बेखौ जायोबा माने जाखिनि फाब मावदों बा माबाफोर दाय गोरोन्थि थि मावदोंबा माने बे समाव माने जोब सानाव माने बे गोखा गोखैखौ जानानै माने मा होनो गावनि जा फाबफोर मावनाय बा माबा मोनसे फोरबा गावनि माबा मोनसे ओ माबा खौ बिदाय हरनो बा जानगाराव दोननो थाखाय माने बै समाव माने जोङो बोसोरनि जोबथा सानाव माने मा होनो गोखा गोखैखौ जानानै माने बिदाय हरनाय जायो आरोना बिनि थाखाय माने ओ ग'फोरा माने मोनसे नेम दंखायो आरो ना जेनेबा ओ बोसोरफ्रामबो बियो माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौनि आबै आबौनिफ्राय माने सोलिबोनाय मोनसे ते नेम दंखायो माने गोखा गोखै जान माने ओ संख्रान्थिनि जोबथा सानाव माने गोखा गोखै जायो। जों बेखौ बयबो मिथिखा गे गोखा गोखै गोबां दा माने गोबां रोखोमनि गोखा गोखै जायो माने खायफाया माने गासैबो मैगंखौ खौ मोनजोबैनि थाखाय माने इसेल' मैगंफोरखौ खांनानै जानांगौ जायो आरो। खायफाया माने गामि गोथौ बा हाग्रा गामि सोल गोनांआव माने थायोब्ला माने एक्स' एकथाबा बिसोर माने एक्स'था माने मैगंफोरखौ माने खांनानै बुथु माने नुनो मोनो आरोना मा नाथाय खायफा बिदिनो थाउन सोहोराव थायोब्ला माने बैफोरो माने मैगंफोरखौ मोनजोबा बेनि थाखाय माने बिसोरा जाजोबनो हाया थेवब्लाबो माने नेम खान्थि माने जोङो संख्रान्थिनि जोबथा सानाव माने बेखौ जानांगौ आरो ना जेनेबा गोखा गोखैखौ जोङो जानांगौ बे नेम होननानै माने गोदोनिफ्रायनो माने आबै आबौनि आबै आ अ ओमफ्राय माने जों बेखौ मिथिनाय जादों आरो ना नोंथां खोनाबायना
अब्ला जोङो बे रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै ना?
औ जागोन दे नोंथां अब्ला दे दे